हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ।
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ आं नोंथांनो। फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि। फायसे ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां जोंना। दैज्लां बोथोर होनबाथाय बिदिनो गायनाय फुनायनि दिन। सफैयो आरो लोगोसे मैगं आबादबो खालामनाय जायो।
औ नोंथां।
औ जोङो। बिदिनो गायनाय फुनायनि दिन दिन सफैबाथ' जोङो फार्स्टावनो खोथियाखौ फोना ला फोरनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो खैथिया फोनो थाखाय फार्स्टावनो जोङो हाखौहाय। मोजाङैहाय गुरैयै एवग्रोना लानांगोन खैथा फोनाय जायग याव दब्लायसे जेसेबां जेसेबां हानि खैथिया फोनो बेसेबां जोङो। हाखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
अ बेनि उनाव हाय जोङो ओ माइग्लिखौहाय ओ माइग्लिखौ खायफा खायफानिया न'आव थायो माइ न'आवनो थाखायो माइग्लिया आरो खायफाया न'आव गैयैफोरा ओ हाथाय गलाफोरावहाय बायना लाबोनाय जायो
बेनो बांसिन दानियाथ' ओ रासनारि हासार रासनारि बायदि फोरखौसो बायनाय जायो आरो। बेबायदिनो। अ खैथि फोरोनो थाखाय माइग्लिखौ जावग्रोना लानांगोन फार्स्टावनो बे माइग्लिखौ जावखां। औ नोंथां बे माइग्लिखौ जावखांनायनि उनाव जोङो फा थैनि बस्थायावहाय सोना दोननाय जायो माइग्लिखौ। फाथोनि बस्थायाव सोखांनायनि उनाव जोङो ओ हाखरावहाय। हाखराव बा दैयाव जायखि जाया गोथौ दैयावहाय जोङो। ओ माइग्लिखौ जोङो हरसे बा हरनै सोमना दोननांगोन। जित्ता बे बे माइग्लिया इसे रुयो होमबाना जोङो बेखौ दसे समाय बोखांना दोननानै जोङो ओ हायाव ओ हायाव जों माइग्लिखौ बस्तानिफ्राय जोङो बख'ना होनाय जायो।
औ नोंथां
ओ बिदिनोहाय जोङो हायाव लखबना दोननानै जोङो ओ थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ गोदोरखौ जोङो बे माइग्लि या बे बना दोननाय माइ ग्लियावहाय ओ खोबना होनाय जायो आरोना जों बे हरसे बा हरनै दोननायनि उनाव जिदा बे माइग्लिया गाजा ओंखारोबा गाजा बेरो अब्लानिया जों औ नोंथां अब्लानिया जों बेखौ ओ लांनानै ओ दुब्लियावहाय लांनानै जों बे ओ खैथियाफोरेल एवनाय हायाव लानो एवनाय हायाव जोङो बेवहाय जों खैथाखौ बा माइग्लिखौ फोना हैैनाय जायो। बे हायावहाय ओ जुदि ओ बेहायहाय ओ हासार दंखायोबाथाय जोङो ओ हासार सारनाय जाया लोगोसे हासार गैयाब्लाथाय जोङो ओ हासार सारनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनोहाय जोङो ओ फोखांनायनि उनाव जोङो दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि उनाव जिथाम बे ओ माइग्लिया बा खोथियाया गोजौ गोजौ जाबोनो हमो अब्लानो जोङो बे ओ बे खैथिखौ फुनानै ओ गायनाय माइ गायनाय जायो आरो लोगोसे बे माइ गायनो लानाय हाखौ जोङो मोजाङै सैथाम फोर जोङो हाखौ एवनानै लानाय जायो जाहाथे हाया गुरैयै मोननो मोननानै जोङो मोजाङै माइखौ गायनानै ओ गायनो हायो बेनि थाखाय हा खौ सैथाम एवनाय जायो लोगोसेनो आरो आलि आलि होनाय जायो आरो माइ गायनो थाखायथ' दै नांगौ जायो जुदि दै गैयाबा थाय जों दंग दंग बा ओ जामफै फोरनिफ्राय जोङो दैखौहाय मिसिनजों सारनानै सोनाय जायो।
औ
औ नोंथां आरो लोगोसेनो जोङो ओ बे दैखौ सोखांनायनि उनाव जिता थाय ओ खैथाखौ फुनानै जोङो आखा आखा खालामनानै जोङो बे माइ गायनो लानो हायाव जों एवनो लानाय हायाव जों माइखौ गायनाय जायो नोंथां। आरो लोगोसे जोङो बे माइ गायखांनायनि उनाव ओ बिदिनो जिदता माइआ इसे ओ राबथानो हमो बा इसे गोरा जाबोनो हमो अब्लानिया जोङो ओ हासार होनाय जायो बिनि एम्फौ एम्फौ थैनायनि मुलिबो होनाय जाय बा हाग्रा रज' जा हाग्रा रज' बोनो हायैनि मुलि होनाय जायो बेबायदिनो जों ओ माइखौहाय बेबायदि ओ गायनाय जायो आरो लोगोसे मा गोबां रोखोमनि गायनाय जादों गोदोनि दिनावथ' फुल फाख्रि बायदिसिना माइ ओंखारो दंमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोर माइआ गैया जालांनो हमदों दानि दिनाव गोदान गोदान माइ ओंखारनो हमदों जेरै बंग' बन्धु मासुरि रनजित बेफोराव दंखायोमोन आरो बिदिनो माइब्रा जोसा बेफोरो दङ बेफोरखौ गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ नोंथां
आं दे बारा एसेबां मोजां मोनथिजोबा नोंथां आं एसे फोरमायना होनसै होनोमबाबो
औ नोंथां
औ दैज्लां बोथोरावथ' जों गासैबो माइ गायनाय जायो माइखौ जोङो गायग्रोना लानो थाखाय जोङो माइखौ फोग्रोनना लानाय जायो माइखौ बेलेगनिफ्राय बायनानै लाबोनानै फोखांनानै बिनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ एसे फार्स्टावनो जों हालएवग्रोना लायो खोथिया फोनायनि सिगां औ फोखां जोङो बेनि उनावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो फोखांनानै जोङो खोथिया एसे गोजौ गोजौ जायो एसे गोजौ गोजौ जानानै गायजानाय जायोब्लाथाय जोङो जों बेखौ फुनानै लाग्रोयो फुखांनानै जोङो आ दुब्लियाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो दैखौ जमा खालामग्रोनानै लाग्रोनाय जायो
दैया फैबासो जोंना हाया गुरै जायो जोङो हाया गुरै जायाब्ला जों माइखौ गायनो हाया
जोङो दैज्लां बोथोरावथ' जोंना बांसिनानो अखा हानाय जायो अखा हानायखौ जोङो बे दैखौनो जोङो बे आलिखौ मोजाङै खोनानै जोङो बेखौ टेक्टरजों हालेवनानै जोङो मोजाङै बेयाव दैखौ जोङो मोजाङै लाखिनाय जायो। आलिखौ मोजाङै बिदिनो खोनानै लाग्रोयो जोङो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालखौ एवनानै लानाय जायो आरो। दानाथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ जों नुयो।
औ इदिनो जोङो खोथियाखौ फुनानैहाय लानानै जों बे दुब्लियाव हालेवनाय जायगायावहाय जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो फुनानै। अ हाब बा बुरजा थानायफोरा हाजिरा लानानैबो गायनाय जायो आरो हाजिरानि दामाथ' दाना थिनस' आरो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव माइ गायहैनाय जायो जोङो गोजान गोजान जायगा हा बुरजा बुरजा थानायफोराव जोङो गोजान जायगायाव थाङोबा पास्स' बेफोरबायदि गाहाम जोंनि ओनसोलावथ' दा जोंनि ओनसोलाव रनजित जोसा मायब्रा बासमति खरमा आरो गोदान गोदान माइ ओंखारनाय खुथुर फसाथुर रंग' बन्न्दु बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो जोंना मा खौ ओ फिथा जानाय जायो। जेरै -थावनि फिथा एन्थाब बिदि बेफोरखौ जोङो मोनजानाय जायो आरो माइब्रा माइ गायोबाथाय। जों बेफोरखौ न'आव बानायना जानो हायो आरो ओ माइया माइआ ओ जोंना माइआ ओंखारोबाथाय जोङो बेखौ सान्दुंङआव ओ बिदिनो फोरान माइखौ हानानै फोराननानै लायो। फोराननानै लाखांनानै जोङो बेखौ ओ माइखौ बांसिन बांसिनानो हौवाफोरा हानाय जायो आरो। हिनजावफोरा गायो आरो जोङो माइखौ हाखांनानै न'आवहाय लाबोयो लाबोखांनानै जोङो उम सानदुआव फोराननाय जायो सानथामसो ओ सानदुंआव फोरानखांनानै बेखौ जोङो मेसिनाव सौनाय जायो आरो बेनो जोंनि जानाय आदार माइरं जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो ओंखाम संनानै जानाय जायो आरो। आरो ओ माइआ ओ सौखांनानैहाय जोंहा गुन्दैबो ओंखारो माइ सौबाथाय बे गुन्दैया जोंनि न'आव फिसीनाय अमानि थाखाय जोंहा गोनांथि आरो मोजां आरो अमानो जोंङो गुन्दै होनांगौ जायोना बे न'आव माइ गायोबथाय जोङो मोजां जायो आरो गुन्दैखौ बायनांलायला होमबानिया न'आवनो ओंखारनाय जायो नालाय
औ आरो जोंहा मोसौ थायोब्लाथाय बांसिन मोजांसिन जायो। जेरै ट्रेक्टरजों जों हालेवबाथ' फैसा हरनांगौ न'आव मोसौ थायोब्ला जोंहा न' फैसाबो थाला न' मोसौजोंनो नांगोलानानै एवनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा बे दैज्लां औ औ जोंहा गरम बोथोरावहाय बन्दबो बन्द' होनाय जायो गरम बन्द'। जोंना बे गरम बन्द'आवहाय जों गोजान गोजान जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दैज्लां समाव आरो सानदुं दुंङोब्लाथ' जोंहा गरमा बारा जायो आरो दाथ' सान्दुआनो बाराद्राय दुंगासिनो।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां बिदिनोहाय दैज्लां बोथोरावथ' नोंथ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै जोङो गरम बन्द' मोनो आरो गरम बन्द'हाय बिदिनो स्कुलफोराबो बन्द' थायो नालाय ओ बिदिनो कचिं फोरबो लानाय जायो टिउसनफोर लानाय जायो। आरो लोगोसे लोगोसे जोङो ओ दावबायनो थांनाय जायो आरोना बे जों दैज्लां बोथोर बा गरम बोथोर खमायावहाय बेबायदिनो बोथोरावहाय अखाबो हाबाय थायो बेनि थाखाय माने माइबो गायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो ओ मैगं थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो जेरै- जोंङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरनि खुमब्रा राङालाव आरो सजिंखा भल पटल लेस जिरा भिन्दि मैथा बायदिफोरखौहाय गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ बायनानै जोङो न'आवबो जानाय जायो आरो लोगोसे जोङो हाथथाय बाजारावबो फाननो फाननो लांनानै रां मोननाय जायो। जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां जोंना दा समाबो जाबायमोन नोंथां। नोंथांजों औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनबाय नोंथां।
औ दे बिब्दिब्ला।
औ दे नोंथां।
औ
उम